हेल'
औ खोनादों नोंथांङा
औ खोनादों नोंथां।
हेलोव
मा होन्दों नोंथां?
खोनायाखै नामा नोंथां?
औ खोनाबाय नोंथांङा खोनाबाय।
जायो।
ओ ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां।
अ नोंथांङा दायो अ आंबो ओरैनो दं नोंथां।
औ
नोंथांङा दायो फ्रियैनो दंना?
औ फ्रियैनो दं नोंथां।
अ अब्ला जा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै
औ
ओ नोंथांङाथ' मिथिखायो जेनेबा जों बुहुमाव गोबां बिफां लाइफांफोरखौ जों ओ नुनो मोनो ओ बिफां लाइफांङा जोंनो गोबां जोंनियाव हेफाजाब होयो मिथिंगाया जोंनो सुबुं माहारिनो गोबां जा हेफाजाब होयो देब दंफां लाइफांङा जोंनि सुबुं माहारिनि मोनसे बाहागो होननांगोन जेनेबा जोंङो फां लाइफां नंङाबा जाहा थांना थानो हाया नंङा होमबा नोंथां? अब्ला नोंथांमोननिथिं माबायदि माबायदि दंफांफोरखौ मोननाय जायो मा मा रोखोमनि दंफांफोर दंङ अ बा माबायदि माबायदि गायो एसे फोरमायना होनो हागोन नाम
औ जोंनिथिंथ' बिदिनो दंफां लाइफां होनोबा बिदिनो बाहायजाग्रा एबा माबाग्रा जेनेबा बिदिनो गामलि गामबारि फिफां बिदिनो जिया ओय बिदिनो साल', सिगुन
औ
ओ इदिनो थाइजौ बिफां बिदिनो माने मोनफ्लेबाय थाग्रा बिदिनो दंफां लाइफांखौ मोननाय जायो आरोना जोंनिथिं बिदिनो ओनसोलाव मोनग्रा जिनिसफोरखौ बिदिनो मोनजोबो आरोना जोंनिथिं ओरो बिदिनो दंफां लाइफां ओमफ्राय गय
औ
गय बिफां बिदिनो ओमफाप नालेंखर फिफां खा-खान्दाल फिफां बिदिनो गिर गिर माने गामियाव मोनग्रा बिदिनो गामियाव अवे बिफां लाइफांखौ बांसिन मोननाय जायो बेफोरबायदिया दंजोबो आरोना जेरै जोंथि जोंनि ओनसोलथिं
औ औ नोंसोर नोंथांमोनथिं मा होनो बि-बिफां लाइफांखौ माबायदि बिफां लाइफांखौ बांसिन नुनो मोनो जेनबा नोंसोरनि ओनसोलाव गायनायफोरखौ नुनो मोनो।
जोंनि ओनसोलावथ' बांसिनानो गय फिफां ओमफाय गाम्बारि फिफां
औ ओ बेफोरो जेनेबा गय गय नोंथांङाथ' मोनसे औ नोंथाङाथ' मिथिखायो जा, गय दंफांनिफ्राय जा गय फिथाइनि ओमफ्राय गोबां रां आरजिनो हायो। नोंथाङा एसे गय बिफांनि बे रां आरजिनायनि सायाव माबायदि- माबायदि एसे फोरमायनो हागोन नामा?
गिबियावथ' ओ गयखौथ' जों बयबो थायो। गय फिफांजों जेनेबा गयखौथ' बयनिबो न'आव फांसेबाबो थाखायो दानि जुगाव गययाथ'। बेखौथ' बयबो मिनथिखायो माने गिबियाव गयखौ गायनो थाखाय ओ माने गय फिथाइखौ फार्स्टआव गयखौ बिफाङाव मोनहोग्रो आरो ना बेखौ जेबा, गय गायनो थाखाय ओमफाय बेखौ मोनहोनानै उनाव जेब्ला मोनो अब्ला बेखौ जमा खालामो, बेखौ जमा खालामनानै उनाव माने बेखौ खिलिनो, जेनेबा फुलि बानायनो थाखाय मोनसे हा जावो आरो ना हा जेनेबा होबासो साइडनिफ्राय माने खिलियो आरो। बिफां माब रज'नो थाखाय बिदिनो गिबियाव हा सिङाव गयखौ गोमोनखौ फबना दोनसै। ओमफाय उनाव बेखौ बिदिनो हाजों फबनानै दोनसै। जेब्ला ओमफ्राय बे गया लासैनो सेवगारलाङो अब्ला, जेब्ला सेवनाय बायदि जायो। जेब्ला बिगुरफ्रा सेवगार लांजोबो अब्ला हारसिंनो बिफां महर बायदि खिलिखाङो आरोना। बियो ओमबाय जेब्ला, बे खिलियो बेखौ अब्ला माने एसे बिफाङा बिफां बायदि देरहांबाथाय बेखौ माने बे ज-जे जायगायाव हाखर जावनानै गय, गयखौ फबदोंमोन बेयाव जेब्ला फुलि माने फिसा -फिसा गासिबो जा फिथाइखौ खज'दों बिसोरो
फांसे -फांसे बिफां बायदि जौबोजोबो आरोना। जेब्ला एसे -एसे जौवो अब्ला बेखौ गासिखौबो जावखुनानै माने आलदा जायगायाव गायनाय जायो आरोना। सिगां ओमफ्राय जेब्ला आरो बे गयआ एसे जौबावो अब्ला बेखौ आरो जावखुनानै आलदा जायगायाव गायनाय जायो आरोना।
औ औ।
ने गयखौ इसेबां माने एसे देरनायाव जेनेबा एसे देरगाफा बोस्लायफा, एसे देरगाफा बोस्लायफा जेनबा आलदा -आलदा जायगायाव इसां गायो इसेबां माने, गय फिथाइखौ थाब मोन बेखौ औ मोनो बेखौ खोनानाय बाथ्राफोर दङ। होमबाबो मोननाया मोनो इसेबां थाब गय -गायनायखौ जेनेबा गयखौ थाब इसेबां सोलायो। मा -माबाखौ गायस्लायो एसेबांनो थाब फिथाइ थायो आरो। ओमफ्राय बिदिनो जेब्ला गयआ फिथाइ थायो। अब्ला बेफोरखौ माने गयखौ खायसे गोथाङाव फानो। सोरबा खायसे गोमोनाव फानो। माने गोमोनाव फानबा बांसिन मुलाम्फा मोनो आरो। ओमफ्राय गोथाङावबा एसे खम मोनो। होनबाबो बे गावबा- गावनि सायाव सोनारबाय बिदिनो गयजों बिदिनो फांसे -फांसे बिफां बिफाङाव बिदिनो गोबां सानहौ हायो फिथाइ थायो। बिदिनो
उम उम
फिथाइ थायनायनि सायावबो सोनारो आरो ना। अबेबा बिफाङाव एसे बुरजा अबेबा बिफाङाव एसे बिदिनो बिदिनो गयखौ इसां बिफां गय बिफां गायनगोन। एसेबां रां आरजिनो हागोन बिदिनो। जेनेबा बियो गावब गावनि फिफां गायनायनि ओमफफ्राय गावबा गावनि माबानि सायाव सोनारो फिथाइ थायनायनि सायाव बिदिनो गयजों बिदिनो गय बेफोर जेनेबा गयखौ बेनि अनगा गय गयजों गोबां रोखोमनि बायदिसिना बानायो। गय बिगुरजोंबो बिदिनो बुंनो थाङोबा बिदिनो गय फिथाइजों मेथायाइ आरि बायदिसिना बानायो होननायबो खोनायो। ओमफफ्राय बिदिनो गय बिगुरफोरखौबो गोबां बिदिनो ओ खालार बानायनाय मानाय बेफोरबायदियावबो बाहायो होननाय खोनायो आर ना।
औ औ।
माने गोबां गोबां खामानियाव बाहायो आरो ना गयखौ बिदिनो ओमफफ्राय
उम उम नोंथाङा गोबां बाथ्रा जेनेबा औ। नोंथाङा गयनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा बुंलांबाय अब्ला नोंथाङा जोंनिथिंबो माबायायदि माबाय दंफांफोरखौ मोन एसे मिथिनो लुबैदों नामा?
ओ नोंसि थ 'जेनेबा जोंनि ओनसोलावथ' बारा साल बिफां नुनो मोननाय जाया। नोंसिनि ओनसोलथिं जेनेबा साल बिफांफोर नुनो मोननाय जायो ना जाया? आरो जेनेबा साल बिफां नुबाबो जेनेबा बेफोरखौ मारै गायो बेनि फारसे एसे
अ जोंनिथिंथ' जोंनि ओनसोल ओनसोलाव बेबायदि साल दंफाखौ जोङो दिनैसिम गायनायखौ नुफेराखैनो। माने जोंनि ओनसोलाव ओनसोलाव जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव जेसेबां नि नुदों जोङो बेबायदि साल दंफांफोरखौ जों गायनायखौ बांसिन नुनो मोना। जोंनाव ओरैनो दं दंफां लाइफां होननानै बुंङोबा जोङो बयनिबो न'खराव थानाय जाबायदि जोङो ओ दंफां फोर गायो जेनेबा दफांफोरा गोबां रोखोमनि गोबां जा जेनेबा खायसे खायसे दंफांफोरखौ फिथाइ थायो खायसे दंफांफोरखौ फिथाइ थायोव खायसे दंफांफोरा फिथाइ थाया। खायसेनि फिथाइफोरखौ जों जानो हायो। खायसेनि फिथाइफोरखौ सोंजानो हाया। जेरै जा फाख्रि दंफां बायदि फाख्रि दंफां गाम्बारि दंफां औवा बेफोरखौ बेफोर बेफोरखौथ' जों बेफोरावथ' जोङो जेनेबा फिथाइबो थाया। जों बे फोरनि फिथाइखौ जानो हाया नाथाय जोंहा थालिर थाइजौ खान्थाल बेफोरनिथाइ फिथाइखौ जोङो जानो हायो जो औवा जोंहा औवाफोरखौबो जोंहा जों सुबुं माहारिया औवाफोरखौ गोबां बाहायो। एबा जोंहा औवा नङाब्लानो जाया होनजायो। जोंहा फारसेनिफ्राय जोङो औवा औवाखौनो बाहायजोबो जों न' लुनायनिफ्राय लानानै जेखाइ खबाइ हमनाय संग्रा संग्राय सान्द्रि हेबनाय गासैयावबो जोंहा हौवाखौनो बाहायो। जेनबा ओम औवाफोराबो जाों गुबुन गुबुन रोखोमनि बा गुबुन गुबुन मुं थायो। जेरै औवा राजा, औवा खुरखा होननानै बुङो लोगोसे औवा थाइ। औवा जाथि बेबायदि औबवा फिसा फिसाफोरखौ जोङो नुनो मोनो। लोगोसे बेफोर औवाफोरनिफ्रायबो जोङो औवा गोरलै गोरलैनिफ्राय -जा जेरै औवा मेवाइफोरखौ जोङो मोननो हायो औवा मेवाइफोरखौ जोङो ओ औवा मेवाइफोरखौ जोंहा मै अनला मैगंआव जायो बेफोरबायदिनो खायसे खायसे दंफांफोरखौ जों मेगं जायो जाय जोंनि थाखाय देहानि थाखाय -जों आरो जोंहा ओ खो खो खो खोर माबाखौहाय ओ गाम्बारि गाम -रि बिबारखौ जोङो माने गोर दाथ बांद्राय जाया जा गोदो आबै आबैमोनासिमबा गाम्बारि बिबार बिबारखौ बिबारखौ जोंहा अनला खारियाव होनानै जायोब्ला गोमोलें मोजां नायनो मोजां जायो होनना नै गोथाव जायो एसे खाथ खाथो खाथो जायो नालाय जानो गोथाव जायो होननानै जोङो जायोमोन। ओम बिदिनो खायसे खायसे माबा बं फां लाइफांफोरखौ बिलाइ बिबारफोरखौ जोङो जानो हायो जेरै थालिरफोरखौबोथ' जोङो थालिर फिथाइखौ जायो। थालिर फिथाइखौ आरो फस्लाखौबो जायो जोंहा ओ ओ माबाखौबो ओ मादाफोर खौबो जोंहा थालेर गुबुन गुबुन रोखोमनि मादाफोरखौबो जोंहा खारै बानायो खारै बानायनानै जायो। थालिरफोरखौबो जोंहा जायो नङा होमबा नोंथां? ओ बे बेफोरबाय दिनो जोंहा दोंबावो थाइजौफोरखौबोथ' जोङो फिथाइफोरखौ जायो। बिगुरफोरखौबो माने जोंहा बाहायो आरो बिगुरफोरखौबो उदै साबाय थाबा बिग बेनि बिगुरखौहाय ओ दैयाव सोमना दोननानै बेनि ओ बेनि रोसिखौहाय लोङो उदै साफा जायो होननानै फोथायो आरो बेनि रोसिखौ लोंबा बेनिखायनो जोङो लोङो आरो बेफोरखौ। स ओरैनो थाङा होननानै बुंनांसिगोन माने जोङो थास दंफांखौहाय बेनिफ्राय बिलाइनिफ्राय गासिखौबो जों जा थास'बिबारनि सम ना जोंहा बिफां लाइफां बेफोर बे थास' बिबारफोरखौहाय जा थास' बेदरफोर
औ नोंथां।
अब्ला नोंथां समाबो जानानै फैबाय। नोंथांजों सावरायनानै मोजां मोनबाय जेनेबा दंफां लाइफांनि सोमोनदै नोंथां। नोंथाङाबो फोरमायबाय आंबो जोंनि ओनसोलनि सोमोन्दै फोरमायबाय अब्ला जोंनि आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नोंथां।
औ नोंथां।